औ' नोंथां
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां औ
औ औ मा खालामदों नोंथाङालाय?
नै नोंथां ओरैनो दंथ'यो
ओ ओ नोंथां जोङो ओ मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथांजों? औ औ जोंना होमबा जोंना टपिकआ होनोबा जोंना ओ रांखावरि आरजिनायावहाय ओ बर'फोरनि ओ गोदोनिफ्राय आरो ओ दानि दासिमहालागै रांखावरि आरजिनायाव ओ माबायदि आरजिबोयोमोन। बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा औ नोंस नों दाउला गाबगुलायदों औ
नोंथां माबा ओ गोदोनि समाव एबा गोदोनि समनिफ्रायनो ओ सुबुं माहारिया जेनेबा रांखावरि आरजिनो थाखाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय जेनेबा दंफां लाइफां इफोरखौ दाननानै जेनेबा ओ हाथाइसालिफ्राव फानहैनाय जायोमोन बिबदि बिदिनि गेजेरजोंबो रांखावरि मोननो हायोमोन ओ लोगोसेनो जेनेबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय ओ जाजाग्रा मैगं थाइगं फोरखौबो फानहैयोमोन ओ बेफोर खौ फाननानै ओ गोबां बिदिनो जखानि बिबांनि रांफोरखौ मोननो हायोमोन। आरो लोगोसेनो गोदोनि समाव बिब्दिनो ओ नाहा मैहा थां थांनानै ओ नाहा मैहा थांनानै मोननाय जेनेबा नाफोरखौ ओ गोबां मोनोब्ला बे खौ न'आव माखासे बाहाय नानै एबा न'आव नांगौखिनि सेबांखौ लाखिनानै हाथाय बा बाजाराव माखासेखौ फानहैनानै बिनि गेजेरजों रांखावरि मोननो हायोमोन लोगोसेनो ओ न'खरनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बैफोर मुवा बेसाद फाननायफोरजों मोननाय रां फोरजों सुफुंना लायोमोन आ आरो नोंथां।
औ। ओ बिब्दिब्ला नोंथाङा बि बिनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
औ औ। ओ जोंहा ओ रांखावरि आरजिनाय होनोब्ला गोदोनियाव गोदोनिफ्राय दासिम बिहालागै जोंहा गोबां ओ गोदोनि रांखावरि आरजिनाया जोंहा गोबां खस्थ' जायोमोन आरो दानिया खावरि आरजिनाया जोंहा बारा खस थ' गैला गोदोनि ओ होनोब्ला जोङो नोंथाङानो बुंलांखाबाय ओ जोंहा गोदो गोदाय बर' हिनजाव हिन्जाव एबा हौवा फोरावहाय ओ हाग्रा बंग्रा थांनानै जोंहा मैगं थाइगं नागिरनाय जेरै दिंखिया बायदि रोखोमनि मैगं जाग्रा मैगं ओ बेफोरबायदिखौ जोंहा हाग्रा बंग्रा नागिरनानै ओ हाथाइ बाजारफोरावहाय फानहैयोमोन आरो लोगोसे ओ नाहा मैहा थांनानै ओ जोंहा ओ गोबां ओ गोदोनि समफोरावहाय जोंहा गोबां ओ नाफोर हाखर हालाफोरावहाय जोंहा बिलो बायदिसिनाफोरावहाय जोङो गोबां नाफोर मोननो हायोमोन आ गोब बां ओ गिदिद गिदिद ना गोबां बुरुजा बुरजा ना ओ गोदोनि स जोंहा मोनोमोन नाथाय दानि समावहाय जोंहा मोना ओ गोदोनि समावहाय जोंहा बेफोरबायदि ओ नाफोरखौ ना ओ खुसिया बायदि बायदि खांख्राइ बेफोरखौ जोंहा फाननानै रांखावरि मोनोमोन गोदोनि ओ रांखावरि फ्राय जोंहा ओ थाइसे थाइनै थाइबा दस थाखा बेफोरबायदि राङानो जोंहा गोबां ओ रांमोन एबा गोबां बेफोरबायदि जोंनो गोबां ओ गोबावसिमहालागै सलिनो हायोमोन एबा बेफोरबायदि दस थाखा बिस थाखा रांफोरजोंनो जोंहा ओ गोबां मुवा बेसाद सादफोर जोंहा मोनोमोन मानोना गोदो गोदायनि समफोर रावहाय जोंहा ओम रांखावरिनि बेसेना ओ एबा मुवा बेसादनि बेसेना जोबोद खममोन बेनिखायनो ओ जोंहा खम बेसेनावनो सलियोमोन आरो ओ नाथाय ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ गोरलै राहायै रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ फरायनायनि गेजेरजोंबो रांखावरिखौ गोबां आरजिनो हायो जोंहा ओज जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो औ गोबां ओ मोजां फरायनायनि गेजेरजों जोंहा सासे सासे ओ गोख्रों सोलोंसा एबा ओ ओ सरखारि साख्रि मावग्रा ओ बायदि बायदिबो जाहैनो हायो। जेरै डक्टर इन जिनियार डक्टर इन्जिनियार फोरोंगिरि आरो आ आर्मि आ जेरै पुलिस बायदि बायदि रोखोमनि ओ जेरै बायदि ओ टिचार बायदि बायदि रोखोमनि ओ ट्रेनार बेफोरबायदि जोंहा ओ फरायनायनि गेजेरजोंहाय जाहैनो हायो। आरो लोगोसेयैनो ओ औ आरो लोगोसेयैनो जोंहा आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो ओ दानि जुगाव गोबां आ रांखावरि आरजिनो हायो। आ जेरै होनोब्ला जोंहा आबाद मावनाय होनोब्ला जोंहा दा बायदियाव जोंहा गोबां ओ उम गयनि आबाद आरो गयनि आबाद आरो सापातनि आबाद आरो ओ जेरै मैगं थाइगं ओ जोग गोनात लाव ओ बहल, खुमब्रा, जिंख आं आरो रोखोमजो बानलु बानलु सिब्रु बानलु गोलाव बानलु बांगाल बेफोरबायदिखौ जोंहा आबादनि गेजेरजों ओ गोबां ओ बिगा बिगा बुरजा बुरजा आ आबाद मावनानै जोंहा गोबां ओ रांखावरि आरजिनो हायो दानि मुगाफ्रावहाय आरो जोंहा गोबां ओ गारि गुरा सालायनानैबो जेरै टम टम सालायनाय ओ अट' सालायनाय। आरो गोबां रोखोमनि बार हा बोग्रा बारा लांग्रा मानसि लांग्रा आरो ओ हा जावग्रा हा लांग्रा हा रोगाग्रा आ बायदि बायदि रोखोमनि गारि सालायनानैबो जोहा रांखावरि आरजिनो हायो। लोगोसेयैनो ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ गुबुन गुबुन दंबावो। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ ससियेल मेडिया एबा इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा आ ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा ओ भिडिअ' बानायनायनि गेजेर जों रांखावरि आरजिनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा इउटुब इउ टुब, फेसबुक आरो गोबां रोखोमनि ओ इन्सटाग्राम बायदिफोरावहाय जोंहा फटक भिडिअ' बायदि बायदि ओ मोसानाय ओ मेथाइ खननाय गावनि रोंगौथिफोर खौ हगारनानै जोंहा आ इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ जोंहा रांखावरि आरजिनो हायो।
नंग नंग।
ओ लोगोसेयैनो बिजनेस ओ बायदिफोरावबो जोंहा गोबां बिजनेस फो बायदिफोर मावनानैबो जोंहा गोबां रां खावरि आरजिनो हायो। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ जेरै ओ गस्ला ओ गस्ला गानग्रा जोमग्रा जुथा बायदि रोखोमनि ओ डिजेल डिजेल इसटेन इसटेननि ओ जोंहा गामसा दख'ना बायदि बायदि आ आर'नाइ गस ला बेफोरबायदिफोरखौ ओ बिजनेस मावनानै एबा दखान होनानैबो जोंहा आ गोबां रोखोमनि ओ रांखावरि आरजिनो हायो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा बिजनेस होननानै बुङोब्ला जोंहा मैगं थाइगंनि ओ बिजनेस आरो ओ जेरै ओ दखान, गला, हलसेल दखान आरो गोबां रोखोमनि दखान दङ जेरै गारि डिलार बाइक डिलार आरो गोबां रोखोमनि ओ हटेल जेरै ओ जाग्रा सा हटेल ओंखाम हटेल आरो बायदि रोखोमनि ओ हटेलफोर दंबावो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा रांखावरि आरजिनो हायो ओ जेरै होनोब्ला ओ आरो गुबुन गुबुन राहायै जोंहा रांखावरि आरजिनो हाबावो जेरै जोंहा उम। न'। मोनसे ओ टाउन सहर जायगाफोरावहाय गोबां गिदिर गिदिर न' बानायना दोननानै जोंहा बेफोरबायदिखौहाय ओ रुम भारा रुम भारा होनानैबो जोंहा गोबां रांखावरि आरजिनो हायो। ओ ज जेरैबायदि ओ गिदिर गिदिर दा मोननै मोनथामसो जोङो बानायनानै दोननो हायोब्ला जोंहा गोबां रांखावरि मोननो हायो। औ नोंथाङाबो ओ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङाबो।
ओ आथिखालाव
गोबां रोखोमनि दारिमिनफोर नुनो मोनो जोङो। बैफोर दारिमिनफोराव जेनेबा ओ बयजोंबो बाहायजानाय एबा बयनिबो थाखाय मुलाम्फा गोनां मुवा बेसादफोर ओ बानायनानै बेखौ बे मुवा बेसादफोरखौ जेनेबा ओ बाहायग्रा सुबुंफोरनो उम बेखौ ट्रेन्सफार खालामोब्ला बै बाहायग्रा सुबुंफोरा बे ओ मुवाखौ मोजां मोननानै बाहायबाय थानानै ओ बाहायबाय थानायनि गेजेरजों बै दारिमिनफोराव बैफोर प्रदाक्टफोरखौ बायबाय थायोब्ला बै दारिमिनगिरिफोरा ओ गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बेनि गेजेरजोंबो ओ गोबां रांखावरि ओ आरजिनो हायो लोगोसे ओ आथिखालाव बिजनेसजोंबो ओ गोबां सुबुं फोरानो ओ गोबां ओ रां खामायनानै आर जिनानै लानो हादों।
औ औ।
औ। आथि आथिखालाव ओ बिजनेसयानो ओ बिजनेसनानो गोबां रां खावरि मोननायनि मोनसे ओ हाबाफारि हाबाफारि जानानै दं आरो नोंथां
औ औ औ दानि मुगाफ्राव ओ जोंहा गोबां ओ गावनि रोंगौथिनि गेजेरजोंबो जोंहा रांखावरि आरजिनो हायो ओ जेरै होनोब्ला गावनि ओ गेलेनायनि रोंगौथि जेरै क्रिकेट गेलेनाय भलि गेलेनाय आ बायदि रोखोमनि गेलेनाय बेडमिन्टन गेलेनाय बायदिनि गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा गोजौ थाखोसिम जेरै ओ स्टेट लेभेलसिम डिस्ट्रिकट लेभेलसिम इन्टारनेसनेल लेभेलसि सिम थांनो हायोब्ला जोंहा गोबां रां खावरि मोन्नो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां नों
ओ औ औ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बेबायदि सावरायनो मोन्नानै
औ नोंथां औ दे दे औ।